हेलौ
औ नोंथां।
गोजोन हर।
औ नोंथां नोंथांसिमबो गोजोन हर।
औ
औ
नोंथांफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन।
औ नोंथां बुंजागोन दे।
जोंहादि आलु गायो।
औ
अ बिनि प्रसेसखौ नोंथा खिथानो हागोन नामा बोरै आलुखौ गायो।
हायो नोंथां।
खोथा हरनायसं मिथियोब्ला।
बे आलु गायनायाथ' नोंथां माने खोन्थानोसै आरो नोंथां माने
औ खोथालाय नोंथां।
गिबियावनोथ' जों हाखौ माबाग्रोनांगोन आरो
ओ ओ
औ हाखौ हालेवग्रोनांगोन माने बिदिनो हाया माने माने गुब्रुगोन आरो माने हाथरफोरा मिस माने फिसा फिसा सुख्रायाव माने गुब्रुगोन आरो बिदिनो हाया माने गुरै जाबाथाय
बेयाव माने जोंहाथ' बिदिनो नांगोल थायोना
बुंनो
बे नांगोलजों माने बेखौ बोरै लाइन लाइन माने नांगोलजों हाखावनाय बायदि खालाम गोन आरो हाखो लाइन माने गोलावै औ
नांगोल माने टेक ट्रेक्टरजोंना मा।
मान माने नोंथां हालेवनायजों ट्रेक्टरथ' हालेवग्रो नाङा नोंथाङा।
आथसा आथसा।
ओमफाय बिनि उनाव बेखौ आलुखौ माने गायनो थाखाय बेखौ जों नांगोलजों बा माबा मोनसे गनफोरबो जागोन आरो नोंथां माने आं नांगोलखौनो होनबाय माने नुनायखौ नालाय औ बे बे नांगोलजोंनो माने बेखौ बोरै सिन बोनो हानाय जाबाय आरो सिदायै
औ औ औ औ।
ओमफाय बिदिनो जोंहाथ' आलु थाहोनोलै जोलैया आलुआ।
औ।
बे आलुखौ माने बे गिदिर आरो फिसा लानानै आरो माने गिदिर। सिनबाथाय बेखौ हाखावो जोंहा खावनै खावथाम बिदिनो गोबां।
नोंथाङा दि होनबाय आ दान्दन बे आलु बे आलुखौ माबानो बबेनिफ्राय लाबो नोंथांङा बेखो?
आलुखौथ' नोंथां माने बिदिनो बायनाथ' लाबनांगोन बेखौ। गिबियावनो बायना लाबग्रोनांगोन बाजारफोरनिफ्राय।
अ आतसा आतसा।
औ ओमफ्राय बेयावनो बाजाराव माने गाजा ओंखारखानायब्ला। गाजा ओंखारखानाय औ। गाजा ओंखारखानायब्ला माने बेखौ डाइरेक्ट गायनो हाखागोन आरो नोंथां फोथाराव। ओमफाय जुदि आलुआ गाजा ओंखाराखैबा। बेखौ नोंथाङा न'आव लाबनानै माने आलु गेदेद।
ओरैनो खै फिस हाखावनांगोन नोंथां?
आलु लानानै आरो नोंथां बेयो। आलुवा गेदेरबाथाय बिदिनो मोनब्रै बिदिनो खालामजायो आरो। ओमफाय जुदि आलुआ फिसाबाथाय बेखौ माने नोंथाङा। बिदिनो मोनसे मोनसेनो गायजागोन थरसे थरसेनो गायजागोन। दरसेयैनो।
अ अ औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो बेखौ हायाव दोनग्रोनांगोन नोंथां गाजा बेरनानै न'आव लाबनानै।
आतसा आतसा
ओमफाय बिनि उनाव बियो हायाव माने हानि बे मा मोनब्लाथाय। बिदिनो बियो गाजा ओंखारगोन आरो गाजा। गाजा ओंखारखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ माने। जि जायगायाव हालेवदोंमोन बेयाव सिन बोनाय जायगायाव माने बिदिनो। गायगोन आरो लांनानै माने बिदिनो गेप्स लायै लायै मोनसे।
अ आतसा आतसा ओमफाय।
औ फाइभ सेन्टिमिटार बिदिनो लांनाय माने गायो आरो बिनि उनाव दर से बेनि उनाव दरसे बिदि आरो औ बिनि उनाव गायजोबखांनायनि उनाव बेखौ फबनांगोन।
फबनांगोन।
फबनांगोन औ नोंथां माने हाखौबो लांनांगोन आरो बिनि सायाव।
अ अ अ ओमफ्राय।
ओमफ्राय बिदिनो दोनबाय नोंथाङा ओमफ्राय बिनि उनाव बियो गाजा अरगोन आरोखि।
उम।
गाजा अरनानै बे आलुआ गोजौ जाबोगोन माने बिदिनो। आजिखालिथ' माने नोंथां। गोबां बेयावहाय मान बिदिनो हासारफोर होयो आरोना बिदिनो मु फोरबोयो जोंहाथ' माने बिदिनो आलुनाव
मा मा मा मा मुलियाव ओरैनो
बेखौथ' नोंथां माने आंथ' मोजां मिथिज नामा नाथाय मोनसे बे- बेराम दं आरो आलुनाव माने जाबाय थायो आरो बेयो माने बेसे एसे थान्दा सिजोननाव जायो नालाय बिदिनो निहिर खोरिनाय
मा माबायदि टाइपनि जायो?
औ नोंथां बे माने अखाया जेब्ला हाबाय थागोन माने निरखोरै अखाथ' नङा निहिर बे निहिर नांबाय थानाय समाव बेयाव माने माबा जायो आरो ना मोनसे ब्लाइट होननाय दं ब्लाइट बेराम बे बेनि माबायो आरो बे जेब्ला आलुनि बिलाइया बिदिनो बोरै थनथ्र' जोबो आरो माने माने आलुआ देरा आरो गोजौ जाला आरो।
मुलिखौ समायाव सारनांगोन थारमोन नामा?
औ नोंथां बि
ब्लाइड ब्लाइड ब्लाइड नाय समायाव
औ नोंथां।
अ आतसा आतसा ओमफ्राय
बे मुलिखौ माने होगोन आरो बे ब्लाइट नांबाथाय माने बिलाइया बिदि जाबा
बेनि उनाव मुलिनि उनाव माने हामनो हामनो हागौ आरो नोंथां माने माने बुहुदआनो माने हामाबो आरो बिदिनो रानलाङो बिथफाङा। जिखिनिया माने जिखिनिया माने थालाङो बासिलाङो बेखिनिया थाल
आतसा बिदि नोंथाङ आलुखौ गायखांनायनि उनाव माबा ओंखारोनोना बिफां
औ गाजा औ।
औ बिनि उनाव बिनि उनाव
बेैख जागारखनायनि उनाव बिथ' बे बेराम जाबाय नालाय नोंथां माने जायो। बे गोजां बोथोराव जाहैबाय नालाय औ बिदि उनाव मुलि होबाय बे मुलि होखा माने जायखिनिया माने बासिबाय बे थालांबाय आरोखि बिफाङा देरलांबाय थागोन बिहाामनानै ओमफ्राय जायबां माने बे बेरामा हारासै बे बिफाङा माने रानलाङो आरो नोंथां।
बे आलुआ बोरै जानायाव जेनेबा
आलुआथ' नोंथां माने सिङाव जायो आरो ना हा सिङाव बेदराव थाङो आरो।
अ सायाव जाया थारमाने।
साय हजाया नोथां।
दाव जाया
ओहो नोंथां बेदरसो आरो माने बे जाय आलुखौ गायदोंमोन ना बेनि बे रो रोदानिफ्राय दोंखागोन आरोमाने बिांनिफ्राय आलुआ। बेदर जायो आरो सिङाव हा सिङावनो नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला फांसेै फावथ' नोंथां मथा मथि दसनिथासो ओंखारो आरो ना फिथाया। गोबांबो ओंखारो माने माने आजिखालिथ' गोबां बिदिनो हाइब्रिद हाइब्रिद ओंखारबाय आरो माने आलुफोराबो गोबां बेदर जानाय।
आदसा ओमफ्राय बेखौ मा खालामगोन ओमफ्राय
बेनि उनावथ' नोंथां माने बिफाङा माने गोजौ जाबाय बे गोजौ जानानै बेयो माने गोलैगोन आरो ना हायाव बे हायाव औ हायाव गोलैनायनि उनाव माने बिफाङा रानगोन।
उम।
माने बेयावनो मिथिबाय आरोखि नोंथां माने सिङाव बेदर जाबाय होननानै। माने बेदरा राबाय उम औ बिनि उनाव बेखौ बुरनाय जायो आरो नोंथां।
माजों आखाइजों नामा?
औ नोंथां आखाइजोंनो बुरनाय जायो माने हायाथ' जोंनाथ' बिदि बांद्राय गोराबो नङा नालाय आखाइजोंनो हायो आरो नोंथां।
उम आतसा। आरो बिनि उनाव
बेनि उनावथ' माइखौ बुरजोब्बाय नोंथां ओमफ्राय औ बेनि उनाव लाबोगोन आरोखि
अ औ आदसा
बिदिनो बेखौ दोनफैबाय आरो नोंथां बिदिनो ओमफ्राय नों फाननो जायो बा बेयो माने गायग्रानि सायाव जायैबाय आरो
अहा आदसा आदसा आरो नोंथाङा आलौनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा आलौफोरखौ बोरै गायो?
आलौ गायनायाबोथ' नोंथां बिदिनो माने हाखौ माने गासैबो जाय जिरादफोरखौ गायगोन ना
ओ ओ
बे गायनायावनो माने हालेवखानांगोनानो आरोखि माबा मोनसे गायनोब्लाथाय हाखौ माने गुरै खालामग्रोखानांगोन‌ आलौखौथ' माने दा बिदिनो जोंहाथ' फिथाइ थायो नालाय सब बुस्थुआनो माने फिथाइ बा बिदि फिथाइनि बेगर बिदिसो जायो नालाय
उम थायो थायो उम
आलौनि माने आलौआ जेब्ला मोनगोन बे मोननाय आलौनिफ्राय माने बेगरखौ जों दिहुनो आरो दिहुननानै माने बि खौ जों माने जोंनियाव माने बेखौ जावैनाय होनो आरोना माने जोलै जाहोनाय ओरैनो मोनसे जायगा लानानै बेयाव बेखौ जावैयो आरो
उम
बेनि उनाव बेयाव बियो खिलियो फिसा फिसा बिदिनो बिफां फिसा फिसा रज'यो आरो नोंथां औ
बिनि उनाव बेखौथ' नों फोथाराव गायनोबा गायजागोन माने बेखौ फांसे फांसे गायजासिगोन आरो माने गोजौ जाबाय नालाय
उम उम
औ बिदिनो गायनायनि उनावथ' बेयाव दै होनांगोन नोंथां माने आलौ फिफाङाव दै नांगौ जायो आरोना
उम
बे दैखौ होबाथाय माने बियो बिराद मोजां जायो आरो आलौ बिफाङा बिदिनो गोजौ जासिगोन औ बे गोजौ जानानै दालाया बुस्रासिगोन माने गोबां गोबां दालाय जासिगोन आरो बिदिनो औ ओमफ्राय नोंथां बांसिनानोथ' बिदि बिजौफोरखौ खेबस'ना होनाय जायो होननाय खोनायो आरोना माने बिजौखौ खेब सना होबाथाय माने बस'बाथाय जोंहा दालाइया बारायो जेराव बे दालाइ बारायबाथाय औ जेराव दालाइ बारायबाथाय नोंथां माने फिथाइया गोबां जानायनि माने
माबा दं आरो ना सान्स लायो आरोना बिदिनो माबाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा जिखिनि नोंथाङा जिखिनि आंनो खोथालांबाय दिनै आंबो ट्रायल नायनसै आंबो ट्रायल नायनसै नोंथाङा जिरखम बुंलांबाय आंबो बिबायदिनो बिबायदिनो खालामसै गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बहुद नोंथां नोंथाङा आंनो बुहुत बाथ्रा खोथाबाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो रायलायनानै
औ दा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नसै खोमा ना
औ दे नोंथां